हेलौ औ खोनादोंं
खोनादोदे औ
दा जों सावरायगोन संनाय खावनाय जानाय लोंनायनि सायाव एसे सावरायनोसै ना नोंथां?
अ' सावरायजागोन दे।
औ दा नोङो अनला ओंख्रियाथ' बर'नि ओंख्रि ना?
औ
अनला दाउ नारजि, अमा दा नोङो अनला ओंख्रिखौ माबायदि सङो? बेखौ एसे फोरमायना होदो।
अ' अनला ओंख्रिखौ आङो फासावनो माइरंखौ जों नांगौ जखानि सोमबाय।
औ
सोमखांनायनि उनाव एसे दसे सोमहाबना दोननायनि उनाव गुरै जायोब्ला सुखांनानै खेरखायाव दै फसर होग्रोबाय आरो।
औ औ
सरखांनायनि उनाव जोङो जेखि जाया उवालावनो बा ओ ग्रिनडारावनो दि खालामग्रोबाय आरो अनला खौ खालाम नाय ओ बेदरजों जा नाजों जा अनलाखौ फासावनो गिबियाव बेदर थाबाथ' बद बेदरखौ एवग्रोबाय।
औ औ
खांनायनि उनाव मोजाङैनो अनलाखौ देखांनायनि उनाव दैया ग्लब ग्लब ग्लब गोदौबाथाय जोङो बे माइरं गुन्दैखौ एसे एसे होनानै ओंख्रियाव एरनानै ओ बिदिनो मस्ला एसे जाब्रां एसे होजायो। बिदिनो संनाय जायो आरो ना, बे दर जों।
औ
उम मोजां सिन जायो आरो अनला ओंख्रि
औ अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर'नि मोनसे ओंख्रिखा नालाय। खोनादों?
खोनादों नोंथां।
औ दा नोङो नारजि ओंख्रि संनायखौ एसे फोरमायना होदो।
नारजि ओंख्रि संनाया ना? गिबियावनो ओ नारजि बिलाइखौ सायग्रोबाय।
अं
बारबाय बारनानै बिदिनो दैयाव एसे सोम मोजाङै सोमहाबनानै मोजाङै सिग्लि सिग्लि सुनानै ओ साराय एबा ओ थौआव आरो माने दै होनानै खारै होनांगौ आरो। गोदौ होनानै गेब्लेेजोबबाथाय नाया नायानो जा बेदरानो जा माने इखौ होनानै खारै नांजासे गोदौ होनानै संबाय
औ औ औ।
बेखिनियानो नोंथांमोननिया।
जेनेबा बेदरफोर होयोबा बेदरफोरखौ एवनानै होदेर होसनदेरनानै गोदौहोफिनबानो जा जाबाय आरोना। उम। उम दा नोंनि फेभरेट ओंख्रिया मा?
फेभ्रेट ओंख्रि होनोबाथ' आंनिया अनलाखौनो मोजां मोनो आरो आं
उम।
अनलाजों दाउखौनो।
अ।
नोंनियालाय लोगो?
आंनिया आं नारजि नारजि अमाखौ आङो बांसिन गोथाव मोनो आरो।
औ।
उम।
दा बर'फोरा थ' बांसिनानो ओ नारजिजों अमा, सबायजों दाउ, अनलाजों दाउ बांसिन जानो मोजां मोनो आरो गोथाव मोनो ना?
दा संनाय खावनायनि बेलायाव नों माबायदि संनो ओ नोंसिनि एरियायावहाय माबायदि संनाय खावनाय बांसिन जानाय नुनो मोनो?
हो?
नोंसोरनि ओनसोलावहाय माबायदि संनाय खावनायखौ नों बुंनायसै एसे।
जोंनि ओनसोलावथ' थावजोंनो बांसिन सङो आरोखि। माने दस्रा सानजाहाथिंथ' खार खारै बाहायोना? जोंनि ओरै जाय चिरां, क'क्राझार बिथिं बांसिन थावजोंनो संनाय जायो आरो ओंख्रिफोरखौ।
औ।
नारजि अमा खौ नों दहाय बुंलांनाय बायदिनो जोंनिथिंबो बिदिनो सङो। अनलाखौबो बिदिनो स ङो।
उम
थावजोंनो बांसिन थावजों भाजाफोरबाबो थाव होनानै एवनाय जायो आरो।
औ थाव होदेरफायो आरो दानि मानसिफोरा
औ औ आरो बबेबा बबेबा जायगाथिं बांसिन खारैजों खारैजों संनायखौ नुयो नुनो मोनो आरो ना नोंथां जोंनिथिं बांसिन थाव थावजों संनायखौसो नुनो मोनो।
ओम
दा नोंसिनिथिं माबायदि सङो?
जोंनिथिं जोंनिथिं संनाय खावनाया बांसिनानो सोरबा खारै होदेरनानै जायो थावखौ एसे बाहाय सोरबा खारै होदेरबाय ओमफ्राय नाफोरखौ ना गोरलै गोरलैबा बिदिनो थाव होआलासिनो गुदुं खालामनानै बाथोन सेफ्लेना जायो। सोरबा आरो अराव हांनानै जायो।
औ
जोंहा आरो एसे थाव होयो आरो ओमफ्राय सम सम खारै जायो।
औ
उम
गोदोनिफोराथ बांसिनानो थाव संख्रि थावखौ बांसिनानो खम बाहायोमोन आरो ना।
औ गोदोनि मानसिफोराथ रुनानैसो जाजोबखायोमोन ना।
औ
गासिबो ओंख्रिफोरखौनो नाफोरखौबो बांसिन एवानोमोन बिसोरो। गोदोनि मानसि जेरै सुबुंफ्रा ओरैनो होजोमनानै जायोमोन आरो।
औ नंगौ नोंथां।
दा बरफोरा बांसिन बेदरफोरनि मादाव अमाखौनो बांसिन मोजां मोनोना
उम माने
उम
आरो बर'फोरा बिदिनो दैमा बिलोफोराव थांनानै साम खननानै सामखौ सबायजों जानाय जेरै जोगोनारजोंबो संना जानाय नुनो मोनो आरो।
औ औ नुयो नुयो।
आलुजोंबो सामखौ जानाय नुयो।
उम
बुहुद बेलेग बेलेग रोखोमै जायो आरो।
औ औ
सोरबा जारिजोंबो आलु होनानै सामखौ जायो। ओमफ्राय सबायाइजोंथ बांसिन कम्पालसरि जाखायो।
औ-औ जोंनिथिंथ सामजों सबायजों जानायखौ जों आं नुफेराखै आरो। नोंथां जोंनिथिं सामजों जारि। जों बांसिन जाया आरो।
उम उम।
औ। सबाइजों सबाइजों बांसि। जों जायो।
नंगौ।
जोगोनारजोंबो जायो आरो। साम'खौ आरो। एरख'नायखौबो फाजा एवनानै जायो। साम'खौ बांसिन। फाजाबो ओरैनो फाजाबो जायो आरो।
साम'आ साम'खौ जोङो रुनानै बिदिनो एरख'नानै सोरबा मैथा बांगालजों ओ। फ्राय बायदिबो एवना जायो!
औ जायो जायो नोंथांजोंथिंबो
दै एसे होनानै रोसि जेब जेब खालामनानै जायो।
औ।
गोबां रोखोमै बायदि बायदि माने संनाय खावनायजों सोलिलाङो आरो बर'फोरा।
औ आरो नोंथां नोंसिनिथिं मैथाजों नाजोंखौ माबायदि सङो।
मैथाजों नाखौ गिबियावनो जोङो ना नाया फिसायानो जा गिदिरानो जा माने सायनानै सुनानै एवबाय एवनानै हाल्दै संख्रि होखांनानै एवनानै मैथाखौ सुखाना लाबाय सायनानै।
औ औ।
खौ नाया एवखांनानै एवखांनानै नाखौ ओ एवखांनानै उनाव मैथाखौ होनानै गेब्लेबाथाय नाखौ होनानै संख्रै हालदै बानलु होनानै माने एसे गोबाव संनानै जायो आरो।
औ औ।
सोरबा एसे लाथा लाथा जायो सोरबा रोसि जायो मैथाखौबो।
औ।
उम।
जोंनिथिंथ'। नाखौ फिसा फिसाबा नाफोरा फिसा फिसाबा मैथाजों ओरैनो होसननानै जायो आरो एवा बेखौ थावजों। नायाय। एसे गिदिरबा थावजों एवनानै होसनो आरो।
औ।
उम।
दा संनाय खावनायनि बेलायाव माने आगोलनिफ्राय दासिम माबायदि सोलिबोनायखौ नुदों नोंथां।
जोंनिथिं
ओं
जोंनिथिंथ' संनाय खावनायनि बेलायाव बिदिनो थाव होनानै बांसिनानो संनाय खावनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनिथिं। गासिबो ओंख्रि ख्रियाव बांसिन थावखौनो होयो ओम फ्राय मै था मैथा आरो लाफा ओंख्रिफोराव बारा थाव होआ आरो।
औ
दस्रा दस्रायावथ' थावजोंनो संजोबनाय जायो।
औ
लाफा लाफा ओंख्रिखौ ओरैनो ओरैनो होसननानै जायो आरो। बेयाव थाव होआ खायफा खायफा होयो आरो होबाबो बेहाय बुरजा थाव होआ गोज एस एसेल' होयो
उम माने बांसिन गोदो जोङो ना मावाफोरखौ थावालासिनो सारायाव दडाइरेक्ट गुदुं खालामनानै बाथोन जायोमोन आरो सोरबासो सोरबा हालदै बिलाइआव मेनानै जायोमोन
औ
आरो थालिर बिलाइयावबो अरखियाव रोहो रोहो एसे दोमो दोमो माबानानै नाखौ नेनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो।
औ औ औ गोदोनि सुबुंफोराथ' बांसिनानो जेबो एवनाय एवनाय सावनायजों जेबो सोमोन्दो गैयामोन ना खलि बिसना रुनाय
उम
रुनाय हा सावनानैबो जायोमोन आरो दानि बायदि एवखां सावखां जायामोन आरो दाथ' गोबां सोलायबायना नोंथां जानाय लोंनायनि बेलायाव? गोदोनिजों एसेबो मिलायला बेनिखायनो सुबुंफोरनाव बेराम आजार जायो
उम
ओम थाव जानायनि थाखायनो
मेदिसिन होनाय ओ मैगं थाइगं जानायनि थाखायनो
नोंथां जोंनिया समा जाबाय
औ औ जाबाय दे औ दे उम